हेल' हेल' हेल' खोनादों ना? हेल' हेल' खोनायाखै नोङो?
हेलौ
खोनादों ना?
औ दासो
खोनादों दा आं आं खोनादों।
नों खोनाबाय थादों आंनिखौ दे बुंदो
नोंखौ होनाखै आं
दा खोनायाखै?
दाखोनाबाय दासो।
दासो खोनादों?
उम दासो खोनादों।
अ दे बुं
ना ना रसना बसुमतारी
इदि होननो मोना जाबाय ओमफ्राय नोंथाङा मा हामगासिनो?
आं दा बेरायथिंला गासिनो ओरैनो थाबायदों थाबाय थिनदों ओ नोंथाङा मोनाबिलिनि बार जादों? नोंथांखौ सोंनि आं कुइचन नोंथाङा मा खालामगासिनो दासान्दि?
आङो दा सान्दि
डी एल एड फरायगासिनो
फरायगासिनो उम उम नोंथाङा ग्रेजुवेट जाबाय नामा?
औ आं ग्रेजुवेट जाबाय।
अ मा मासि मा स्ट्रीमाव?
साइन्सआव मोन
अ
औ दिडपार्टमेन्टआ आंनिया मेथ्समोन
गोरों दस माथो होमबा
उम नोंथाङां मा खालामना मोजां मोनो?
आङो आङो बेरायना मोजां मोनो। ओमफाय ओमफाय फास्ट फुद जानानैबो मोजां मोनो आङो।
अम अ नोंथाङाथ' बेरायनो मोजां मोनो नालाय नोंथाङा माने जायगानि नोंनि गामि एरियानि नोंनि फिउखौ नायना मोजां मोनो ना? नोङो ओ जेरै सुकि दारागाव बबावबा क'क्राझार गुवाहाटि बिदि थांना बेराय -बेरायना मोजां मोनो?
आङो जेराव जेराव नेचार दं नेचार माने जेराव बिफां -लाइफाङा बांसिन थायो जेराव दैमा -दैसा नु -नो मोनो बेफोरबायदि जागाखौनो मोजां मोनो जेरैबायासा जोंनि सख कि दारागावआव बांसिन हाजो एरिया नालाय बि बिफां- लाइफांजों बुंफबनाय लोगोसे दैमा आरो अम बेनि अनगायैबो जोंनि गामियावबो बिफां -लाइफां दं। गामि एरियायावथ' बिफां -लाइफां थाखायो नालाय बे जेराव माने बिफां -लाइफां थागोन जेराव दैमा- दैसा नुनो मोनो बेफोरखौनो आङो माने बेफोराव बेरायहैनो बिराद जोबोर मोजां मोनो। आं मोजां मोनैया जाबायनो नो नोगोरखौ आं मोजां मोना नोगोराव थानो आं मोजां मोना।
अम ओ नोंथाङा गामि एरियानि बिफां -लाइफां जेनेबा नेचारखौ नायना मोजां मोनो। अम बेखौ बुंदों ना नोंथाङो होमबा जिब -जुनारखौ मोजां मोनो ना मोना?
जिब -जुनारखौ ओ जिब- जुनारनि फ्राय आंड़ो ओ सैमाखौ मोजांसिन मोनो।
न'आव फिसिग्रा सैमा इखौ बार्डे न' न'आव फिसि जाखो नबसे गावस्रिांखां मान नेचाराव मोन्नाय जिब- जुनार दावउसिन
औ नेचार- नेचाराव मोननाय जिब- जुनार औ आङो नेचाराव मोननाय जिब -जुनार मोजां मोनो ओ दावसिन -दाउला गासिखौबो मोजां मोनो जिथु जोङो जेनेबा हाजो -हालायाव थाङोबा जों बांसिन दाउफोरनि गाबनाय ओ दाउफोरनि गाबनाय फोरखौ खोनानो मोनो होनबाथाय माने मोनसे जेराव नों दाउफोरनि गाबनायखौ खोनांगोन बेवहायनो नों सानखादोदि नों मोनसे मिथिंगायारि नु मा होनो आबहायाव दोंहैयो माने।
अम-अम।
जेनेबा मिथिंगायारि रियेल मिथिंगायारि आबहावायाव दंहैयो होननानै नोंथाङा मिथि मोनो। ओमफ्राय आङो दाउफोरखौ बांसिन मोजां मोनो। बिसोरनि गारां सोरनिबा जेरै जोंहा ओ रावफोरा जोंनि मानसिफोरनि रावफोरा गुबुन -गुबुन जायो बेफोरबायदिनो दावफोरनिबो रावफोरा गुबुन- गुबुन जायो। बेफोरखौ मोजां मोनो खोनानानै अम। ओ दाउखौ?
दाउ खौऔआ मा- मा दिनाव गाबोन मा बोथोर सफै -ब्ला गाबो?
दाउ खौऔ -दाउ खौऔआथ' गाबनाया ओ माबायाव गाबो माने बैसाग दाननि सिगांखो मा- मा
बिसाग दानि सैत्र।
बैसाग
बैसोर
बैसाग दाननि माने सिगांआव गाबो आरो ना। रियेल गाबनाया बैसां दानि सिगाङावनो गाबो माने जोंनिया जि बैसाग बैसागु बोथोरा फैसिगोन बेखौ फोरमायनो थाखाय माने दाउखौऔवा गाफायो आरो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि सानबोदों। ओं। ओमफ्राय नोंथाङा दा मा खालामगासिनो? औ।
खोनादों? हेल'।
अ अ खोनादोंदे।
मबाइलानो खालामोना मायो नोंना खोनाद'?
अ खोनादो
उम्म नोंथाङा जेब्ला दाउ खौऔ आ गाबबाय आरोना बैसागो बोथोराव ओनबा नोंथा थांनि गोसोआ बोरै जायो? हो? हेल'।
अ बैसागोआ फैगोन फैसिगोन होननानै जोङो माने रंजानाय मोनो बैसागुआव जोङो गोबां बिदिनो जाग्रा जानो मोनो बेखायनो मोजां मोनो।
उम्म। नों नोंथाङा जेब्ला गाम सोरखो मोजां मोना होनदो गामि एरियानि नोंथाङा माबायदि सुबुंफोरखौ मोजां मोनो जेनेबा नोङो माबायदि लेबेलनि मानसिफोरजों थाना मोजां मोनो जेरै गामियाव थायोना धोनि गोरिब बेफोरबायदि उम्म हेल'।
जाय जाय नोंङो खिन्थु लाउथ स्पिकारखो खमायना दोनो नङाबा नोंखो गोसोबागोन आं।
हेल'।
आ नोंसा बिमाजो जाबायदे अ खोनादों माने जाय मानसिफोरजों ओ जाय मानसिफोरा जोंखौ आं माने आंखौ माने नाजावनानै लायो एबा बजबनानै ला बेफोरबायदि मानसिफोरजोंनो आंङो थानानै मोजां मोनो गामियाव ओ जा माने धोनि गोरिबानो जा जाय आंखौ नाजावना लायो बिसोरजोंनो आंङो माने थाफानानै मोजां मोनो।
औ फाना मोजां मोनो ओमफ्राय नोंथाङा गामि एरियायाव थाना मोजां मोनो नालाय गामि एरियानि नोङो थाङा जेब्ला बैसागो बोथोर सफैयो अब्ला गामि एरिआवथ' बिदिनो रंजानाय माजानाय गासिबो मिनि खुसि जायो। होमबा नोंथांनि गोसोआ इ समाव बोरै मोनो?
जोबोर मोजां मोनो जो जोंहा न'आव माने ओ बैसागनि समाव जोंहा बाथौ दौमोन आरो ना। सिगां खिन्थु दा दुमला सिगां जेथिया बाथौ दुमोमोन अब्लाथाय बिदिनो जानाय लोंनाय जायोमोन ओ न'खरनि खाथिफोरनिया बाय बाहागिफोरा जोंहानि न' फैनानै माने जों जयैनो माने जायोमोन आरो। ओंखाम ओंख्रि माने जायोमोन बिदिनो ओ माने माने जमायै जानायखौ माने मोजां मोनोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो जों रंजायोमोन।
बिदिनो जेनेबा रंजायोमोन जेनेबा ओ बैसागु सफैबाय नालाय बिदिनो बैसागु बैसागुनि जि सल'फोर थायो बेफोरावनो मोसायोमोन रंजायोमोन। बोसोरसेनि माने ओ जि जोङो मावनो गोनां जि बोसोराव मावनो गोनां हाबाफारि दङ बेफोर हाबाफारि खौ जि जोङो मावनो थाखाय जानजि खाफ्रानाय बेफोरबायदिनो माने मोनसे इदि सिनायथि होननानै बुङो आरोना बैसागु औ। बेखायनो जबोर मोजां मोनोमोन आरो बेफोरबायदिनो आंनि बाय बाहागिफोरा खायसेया माने नोगोराव थायोमोन बिसोरबो गामियाव फैयो जोंजों रंजाफायो बिसोरखौबो गोबाव समनि उनाव लोगो मोनो बेदियाव जोबोर मोजां मोनोमोन। आरो लोगोसे बिदिनो बैसागु समाव ओ गामिनि एबा गामिनि जेनेबा गामि खाथिनि ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरैफोरा माने ओ गामि गामि बिदिनो मोसानो फायो सोरबा आरो बुरै बोरायफोरा माइरं बिनो नङाबा फैसा बिनो बिदि फैयो अब्लाथाय जोङो माने बिसोरनि मोसानायखौबो नायनानै नायनायजों लोगोसे बिसोरनोबो मोनसे बिदिनो माइरं नङाबा रां अनसुंथाइ होयो आरो। अब्ला बेफोरबायदि होनानैबो जोबोर मोजां मोनो।
बेफोरबायदि ओ बोराय बुरैफोरखौ ज' ज' नुनानैबो जोबोद मोजां मोनो गथ'फोर खौ ज' ज' मो सानो थांनायखौबो नुनानै जबोद मोजां मोनो आरो।
ओमफाय
ओमफ्राय नोंथाङा फासफुड जाना मो जां मोनो होनदों नोंथांनि फेभरेट फास्टफुदा मा लास
आंनि फेभरेट फास्ट फुडा जाबाय चावमिन। ओमफाय मम' सावमिन मम'आनो आंनि माने मस्त फेभरेट।
नोंथाङा होमबा जेब्लाबो पासपुड दखानाव थांबा इखौल' जाखायो नामा?
औ बे बेखौल' जायो आङो माने आंनिया दिनैयालागै आङो गोथाव मम'खौ आङो मम'खौ आं जानला मानलानिखौ जानो मोजां मोना। मम'खौ आङो निखासि जोंनियाथ' बाक्सा नालाय जायगाया निकसिनि जि मोनसे मम' फास्ट फुड दखान दङो बेथिंजाय दारागाव थांनाय बिथिंजाय सुकि थांनाय मोनसे ओ लामा लामा दङ ना गावस्रानाय बे गावस्रानाय लामानि दारागावथामनाय खि मोनसे दखान दङ बेनि मम'आ ओरैबादि गोथाव बेबो फेसबावसो फेस मम'आनो ओरैबादि गोथ थाव लोगोसे आरो चावमिन
उम
बेयाव सं माने मोनो आरोना चावमिन चावमिन चावमिनजों ओमफाय आइ दिनो चकेन चावमिन ओमफाय आरो ओंखायथ' आंनियाबो खुदै गदों चिकेन चावमिनजों ओ इसोर माने दाउदैबो होफैयो दाउदैबो फैयो इयो माने बिराद गोथाव बेखौ मम' आरो चावमिना आङो बेस- बेसोर मोननैनिफ्रायसो मोजां माने बिसोर मोननैखौ गोथाव मोनो आरो मोनसे दोङो आरो बरमायाव ओ बिदिनो भेस पकरा बे फेसबुका आरो चाटनिया ओरैबादि गोथाव ओरैबादि गोथाव आं इ बे मोनथामबखौनो माने गोथावसिन मोनबाय मोनो आरो आं
बरमायावबोे मोनसे हलै हेलौ
ओय हौवा हिनजाव फानो बीसोर सानैबो हौवा हिनजाव फानग्रा ना दे होमबा लोगो बिदिबा दोनथ'नोसै दिनैनि बे रायलायनायखौ दिन नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद जोबोद मोजां मोनबाय।
गोजोन्थों।